हेल' खोनादों ना? हेल'
ओ गोदो गोदायनि औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों।
हेल' औ नोंथां खोनादोंना औ जोङो गोदो गोदायनिफ्राय बिदिनो जोङो माखासे औवा खौ लानानै गोबां हाबा हुखाफोर मावबोदों नङा होमबा नोंथां। बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा सावरायनो हागोन ना? औ
औ हागोन नोंथां। औवाजों जोंथ' गोबां खामानिखौ बाहायनो मावनो हायो नङा होमबा? औवाया जोंनि खामानियाव थाय मा गोनांथार आरो दा जोंहा औवाखौ गिबियावनो जोङो मायाव बाहायनो हायो होनबा ओंखाम संनायनिफ्राय लानानै जोङो मा खालामनो हायो ओ खादौ बे बानायनो हायो सागं जायखौ दालि खाथाबो होनो। बेबादिबो बानायनो हायो नङा होनबा। खादौजों जों मा खालामो ओंखामखौ एरखाव ओमफ्राय सागंजों जों मा बे ओंख्रिफोरखौ जोङो सायो नङा हा माखासे सानांगौ ओंख्रिफोरखौ जोङो बे सागंजों सा- ग्लिनानै लायो आरो आरोबाव जोङो
औ औ
औवाजोंनो जोङो मा खालामनो हायो औवाया बे जांस्रि जांलाफोरजों जों मा खालामनो हायो मैगं थाइगंनि जानलाब बानायनानै बेहाय मा खालामनो मैगंफोरखौ मानला होनो हायो। दा दानि मुगायावसो मानसि फोरा ओ मैगं थाइगंनि जानलाखौ दिरुंफोर सोंनानै गुनाफोर सोंनानै मानलाहोसै। नाथाय जोंथ' खम खरसायावनो जेरै औवा नि जेन्सिफोरखौनो जोङो होनानै बेयाव मानला होनो हायो खुमब्रा फोर‌ बेन्दों ओमफ्राय जेरैहाय जोगोनारफोर बेफोर माखासे मानलाग्रा मैगं थाइगंखौ जोङो मा बेबायदि औवानि जांसि खालामनानै जानलाबखौहाय जानलाबावहाय जों मानला होनो हायो आरो दा औवाया बेवबो बाहाय जायो आरोबाव जों औवाजोंनो मा खालामनो हायो जोङो गोदो गोदायथ' सुबुंफोरा गोबां औवाजोंनो आखाइनि हाबा मावनानै जिउ खांबोखादों नङा होमबा? जों जेखाय खबाइ हेबनानै सेन, ख'खा आरोबाव बेबायदिनो माखासे सानदांगा संग्राइ, सान्द्रि बेफोरखौ जोङो हेबबोदों आरो। दा जोंहा जेखाइ खबाइ हेबनायावबो जोङो औवाखौ नांगौ दा औवाखौ जोङो दाननानै लाबोनानै बेखौ जोङो फिसा- फिसा खाथि सैनानै लानानै जोङो जेखायखौ बानायनाय जायो आरो जेखाइजों जोङो ना गुरनानै ओमफ्राय खबायावहाय नाखौ लानाय जायो। अब्ला जोङो बे जेखाइखौ जोङो फाननानै जोङो रां आरजिनो हायो। मानो होनबा जोंहा ना गुरनायाव जेखाइया गोनांथारखा नङा होमबा? दा बर' आयजो- -फोराथ' बेबायदि नाहा मैहा थांनायाव जोबोद आखा फाखाखा दा बर'फोरनि न'खरावहाय जेखायाथ' थाखाथारोखा मानो होनबा बयबो न'खरावहाय नां गुरनानै जायोमोन आरो। आरोबाव बेजों लोगोसे जोङो ख'खा खखाखौ जोङो दुब्लिफोराव बा अबबा माखासे दैमाफोरावहाय नालाफोरावहाय फिसा फिसायावहाय सानाय जायो आरो बे खखायावहाय बे खखाखौ जों औवाजोंनो बानायनाय जायो। बेजोंबो जोङो नाखौ सानानै मोनजायो आरो आरो सेन बेखौबो जोङो सायो दैयावनो होनबा जों बे संग्राइ सानद्रि संग्रायजों जों माइरं जावो नङा होमबा? ओमफ्राय सानद्रिजों जों सालिनो हायो माइरंखौ। बे संग्राय सान्द्रिखौ गैयामोनब्ला जोंहाथ' बै माइरंनि माखासे ओ जुजाइफोर, माइगाबफोर बेफोरखौ जों माबोरैथो जावनानै जानो हागोन। दा संग्राय हेबोमोन गोदोनि सुबुंफोरा औवाजों बेबायदि खालामोमोन आरो होमबा। गोदोनि सुबुंफोरा बे औवाजोंनो गोबां आइजें आयलाफोरखौ बानायनानै लानो हायो। आरोबाव गिसिबबो बानायबाव- बानायनायखौ जों नुनो मोनबावो औवाजोंहाय जोङो गरम बोथोराव गरमनायनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जों गिसिबखौ लाया -लायो होनबा नङा होनबा? बे गिसिबखौबो औवाजोंनो बानायो आरो औवाजोंहायनो माखासे बानायनाय लेखा बिलाइ बे औवाजोंनो बानायनो हायो ‌। जों जेखौ फरायो बे लेखा बिलाइखौ औवानिफ्रायनो बानायो। जों मिथिनो मोनो नङा होनबा? आरोबाव जोङो औवाखौ बाहायनाय होननानै बुङोब्ला औवा जोङो बेरा दुमनायफोराव जोङो बाहायनो हायो माबामोन मोनसे आबाद मावनाय जायगाफ्राव जोङो बे औवाजों बेरा दुमनानै मा खालामनो हायो आबादफोरखौ जोङो दा बे बोरमा, अमा मोसौ बेफोरनिफ्राय जोङो बे आबादखौ रैखा खालामनो हायो आरो। दा बेफोराव जोङो बेरा दुमनो हायो। न'नि सोरगिदिं
औ।
दुमथेनोब्ला जों औवाजोंखौ दुमथेनानै थानो हायो आरो लानो हायो। बा औवाखौ जोङो गोबां खामानियाव बाहायनो हायो। नङा होनबा? आरोबाव जोङो बे बेरा फुराना जाबोला बै बेराखौनो जोंहा आरो मा अरबो सावनानै ओंखाम ओंख्रि संनो हायो अरबो सुनो हायो जों होनबा बे गारजानाय औवायाबो खामानि होयो आरोना अर सुनायावहाय होमब्ला आरो जोङो औवाजोंनो न' लुनायावबो बाहायनो हायो औवाखौ। गोदोनि सुबुंफ्रा बांसिन औवाजोंसो न'खौ लुनानै थाखायोमोन औवा आरो औवाखौनो खुन्थिया गायगोन औवाजोंनो जोङो एन्जुरबो दुमगोन बेबायदि आरो दा गोजौआव जोंहा थिं गैयि समाव प्लास्टिक खोङोमोन औवा बे बेरा ओ बेरा बायदि होनानै बे प्लास्टिकखौ आरोबाव बे औवा फेरायहोबनायनि सायाव होना आरोबाव मोनसे जाबसिनना होगोन बेबायदि खालामोमोन आरो उखुमबा नायनोब्ला ओमबा न' लुनायावथ' गोदो औवा नंङाब्लानो जाखाथारामोन आरो आरोबाव जोङो औवाजोंनो दा आथिखालावबो गोबां गिदिर- गिदिर न' बिल्डिं न' जोङो औवाखौ नांगौ जायो आरो। औवाजोंनो जोङो बे माखासे गिदिर- गिदिर बिल्डिं न' लुनायाव सुंथानायाव बेखौ बाहायनो हायो दा औवाखौबो जोङो फाननानैबो जोङो रां खामायनो हायो आरो। औवाखौथ' लांखायो नालाय बायनानै ओमफ्राय आरो आरोबाव औवाजों जोङो मा खालामनो हायो होननानै बुङोब्ला गोबांहाय बेबायदिनो मा होनो औवानि बाहायनाया बेफोरनो ओमफ्राय आरो औवा बेनिफ्राय जोङो मेवाइ मोनो नङा होमबा? बे औवा मेवाइखौ जोंङो ओंख्रिबो जानो हायो आरो दा औवा मेवाइ ओंख्रि जों दालिफोरजों अनलाजों बा गाव गोजा ओरैनो एवनानैबो जोङो मा जानो हायो आरो बे औवाखौहाय मेवाय दा औवाखौ आरोबाव जोंङो। दुब्लि फोथारफ्राव माइ गायोब्ला माखासे जेरैहाय ओ आलिफोरावहाय दै लामा बायनायफोरखौ जोङो औवा बेरा दुमनानै बेवहाय जोङो खोथेनो हायो औवानि बेरा दुमथेनानै जों माखासे बायनाय आरिफोरखौ जों होबथानो हायो नङा होमबा बे दा बेबायदिनो आरो औवानि बाहायनाय फोरबोआवनो बेखिनिखौनो बुंबाय दा नोंथाङाबो फंनैसो बुं
औ
उम
औ नोंथां थारैनो ओ नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो जोंनो जिउआव औवाया जोबोद गोनांथि नङा होमबा नोंथां औवाया जाहैबाय जोंहा मोनसे लाइफां हारिनि बेयो मोनसे गोथां महराव आरो गोजौ जायो बेहा गोबां ओ दालाइसाफोर थायो। बेबायदिनो बेहा गोबां खान्थिफोर थायो नंङा होनबा नोंथां बे नुनायाव गोहाव हरनि आरो गोजौ ना बिनि बिलाइफोरा गोथां आरो बि बिनि मोदोमाबो सा बाहागोआव गोथां बिजला थायो। बेनिनो सिंङाव जोंहा औवा मोदोम थायो आरो बेबायदिनो जोङो औवाखौ ओ बेबायदिनो गानथिनि गेजेराव बा गानथि थायै गानथि गेजेर गेजेराव जोङो हासुं बायदि ना जोङो बेबायदिनो गेजेराव लांदां बे जायगाखौ मोननो हायो आरो बेबायदिनो जोंहा बिलाइ होननानै बुङोबा बिलाइनि महरा लावजें आरो बियो लिग लिग सिरा ना लिग सिरा साजायथिनि बेखौ जोङो गोबां रोखोमनि खामानिफोराव जोङो बाहायो जेरै जोंनि थांना थानायाव ओ जोनोमनिफ्राय थैजासिम होनजायो जेरैहाय जोङो जोनोम जाजेननायाव गोदो गोदाय जोंहा ओ जे गथ' जोनोम जानाय बे मोनसे मिथिंगायारि खानथि ना बेयाव जोङो माखासे जोंनि बे मा होननानै बुङो सुबुंफोरा जोनोम जायोबा उथुमै हास'नाय मोनसे नियम दं ना बेयाव औवानि गोबौ बिज्लाजोंनो हास'नाय जायोमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों बेजों लोगोसे जोङो माखासे जोंनि जे थैनाय थैनायावबो जोंहा औवाखौ बाहायनाय जायो मा बोरै बाहायो होननानै बुङोबा जोङो सुबुङा थैयोबा जोंनि बर' नेमखान्थिजों जे जोंहा गोथै बोगारनाय बा बानगारनाय बे हाबाफारियाव जोंहा ओ औवाखौ बाथि दाननानै बानगारनाय बा फबहैनाय बा सावनाय बिदि जोंहा नियम दङ। बेयाव जोङो मानसिखौ जोङो हौवा आरो हिनजाव आलादा आलादा नियमयै मोनसे खान्थि दंखायो जोंहा जे हौवाफोरखौ जोङो बेबायदिनो मोन स्नि था बाथिजों खानानै जोंङो ओ सावनाय बा फबनाय जायगासिम बाननानै लांनाय जायो। आरो बेबायदिनो हिनजाव मानसिफोरखौ मोन गुथा बेबायदिनो बारथिजों ना। नोंथां बिदि जों लांनाय जायो बेयाव जोङो थैनायावबो औवाखौ बाहायो। बेबायदिनो जोंहा आबादनि बिथिङावथ' जोंहा औवाया जोबोद गोनांथार फैहाय जोङो आबादनि बिथिङावबो माबोरै गोनांथार होननानै बुङोब्ला जे जोङो माखासे आबाद मावो बै आबादफोराव माखासे मोसौ मैसाफोरा हाबनानै जे आबादफोरखौ जानानै बा गाग्लि देनानै खहा खालामनो हागौ नङा होमबा नोंथां? बेबायदिनो बेनिफ्राय बासायनो थाखाय जोङो ओ बेरा दुमनाय ना बेरा दुमनायनि गेजेरजों जोङो ओ रैखा जानो हायो आरो बेबायदिनो जोङो बेेरा दुमनायनि अनगायैबो जे जोंनि जे आबाद मावनायाव जोङो बाहायनाय माखासे जुन्थिफोर बेफोरखौबो जोङो औौवानि मोननो हायो। जेरै जोङो एवनाय ना एवनायाव जे जोंहा नांगोल बाहायो जे दंफांनि बे दंफां बिफांनि नांगोल बाहायनायाव जोङो माखासे ओ बेबायदिनो खिला दोनाय बेफोरावबो जों बायो आरो खदाल बाहायोना जोङो दम्फांनि जोङो खुन्थिया बा आखाइ बेयाव जोङो खेला दोननो थाखाय औवाखौ बाहायो। आरो बेबायदिनो जोङो सिखाफोर दोनाय ना सिखा खंखाइफोरनि बिखुं खौबो जों औवाजोंनो बानायनो हायो खायफाया द बिफांजों बानायनाय जायो बेबायदिनो जोङो आबादनि बेलायाव जोंहा औवानि गोनांथिया गोबांथार आरो आरो बेबायदिनो जोङो माखासे आबादफोरखौ गायनायाव बा खुबैनायाव लानो थाखाय जायो जोंहा खादा बाहायनाय जायो बेबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायनाय आरो जोङो ओ मोसौ बुोग्रा लावथि जोङो एवनायाव बाहायनाय जायो आरो बेबायदिनो जुंगालफोरखौबो जोङो औवानिनो बानायनाय जायो मैखौबो जोङो औवानिनो बानायनाय जायो। नङा होमबा नोंथां?
औ
औ आबाद मावनायाव औवानि गोनांथिया जोंहा जोबो गोनांथार आरो बेबायदिनो जोङो माखासे जे जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो संसार जाबोनायाव माखासे जोङो आगजुफोर बाहायो जेरैहाय संग्राय सान्द्रि हुकेन आरो बेबायदिनो जोंहा माखासे खादा आरो बेबायदिनो औवानि हासि गोबांथार जोङो माखासे आगजुफोरखौ जोङो औवानिफ्रायनो मोनो नङा होमबानोथां जे जोंनि जे ओ थांना थानायाव जोंनि जाग्रा माइरं ना बेफोरखौ जावनो थाखाय जोङो संग्राय बाहायो। बे सांग्रायखौ औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो। गिबियाव जोङो फिसा फिसा खाथि सैनानै बेखौ हेबनाय जायो। आरो जोङो सान्द्रिखौबो एखे रोखोमैनो फिसा फिसा खाथि सैनानै जोङो हेबनाय जायो बेयाव जोङो ओ गुदुंफोरखौ एसे गब्लां दोननाय जायो बेबायदिनो जोङो फालिनानै ओ गोगो माइ-माइरंखौ जोङो मोननो हायो नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो जोङो गुबुन गुबुन आरोबाव माखासे खामानिफोराव मावनोहायो ओ औवाखौ बाहायो जेरैहाय जोङो ना जोंहा बर' हारियाथ' ना हमनानै जाबोनाय जोंहा मोनसे हुदा दङ बेनि गेजेराव जे जोंहा खखा बानायनाय सेन बानायनाय फल' बानायनाय बेनि गेजेरजों जोङो ना हमनो थाखाय जोङो औवाखौ बाहायो नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो जोङो माख माखासे आथिखालाव बा गोदोनिफ्रायनो जोङो न' लुनानै थाबोदोंना बै न'फोराव जे जोंहा माखासे औवाफोर बाहायनाय जायो जों बेखौ बयबो मिथिगौ। जे उखुमाव लानानै उखुमावबो जोङो औौवा बाहायो आरो बेबायदिनो जोङो ओ बार अखा हाबैनि थाखाय जोङो जे एन्जुर होयो बेखौबो जों औवानिफ्रायनो हेबनाय जायो आरो जों औवानिफ्राय हेबनाय जायाब्लाबो बा फाथिनाजोंों हेबनाय जायोब्लाबो बेयाव फेररायखांनो थाखाय औवाखौनो नांखागौ। जायो नङा होमबा नोंथां आरो आथिखालाव जोङो बेबायदि औवाजों माखासे सुबुंफोरा न'खौ लुलियाना। जोङो बेयाव माखासे प्लास्टारनि न' लुनाय जायो दा बै फोरावबो माखासे ओ जालाय होनायफोरावनो जोङो सुंथानाय बा माखासे गाखोनो थाखाय बा बेफोरबायदियावबो जोङो औवाखौनो बाहायो नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो औवाया जोबोद गोनांथार। जोंनि थांना थानाय राहायाव आरो जोङो बेबायदिनो औवानिबो औवानिफ्राय जोङो बेफार फालांगिबो खालामनो हायो जेरै जोंनि औवानि गोनांथि खौ लानानै नङा होमबा नोंथां? थिग बेबायदिनो जोंनि औवाया जोबोद गोनांथार नङा होमा नोंथां? औ नोंथां